औ नों
ओ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दंमोन नोंथां?
औ नोंथां आंथ' ओरैनो जिरायनानै दङ' नोंथाङाबो मा खालामगासिनो?
आंबो दायो जिरायग्लांनानैनो ओरैनो दङ नोंथां।
औ नोंथां औ।
नोंथाङा जानाय बेसादखौ जाबाय नामा दानि फुंनिखौ?
औ नोंथां फुंनि जाग्राखोथ' आङो जाथ'बाय।
अ अ अ अ औ जाबाय आंबो नोंथां जाबाय। ओ नोंथां बिदिब्ला आं नोंनावहाय माखासे खो थाफोर सावरायलायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आरो ना नोंथां।
औ दे नोंथां सावरायजागोन।
बिदिब्ला नोंथाङा आंनो जेनेबा जोङो बिजाबखौ मानो सुबुंनि जिउआव नां-नांगौ बिनि सोमोन्दै
औ नोंथां, औ आङो नोंथां, आं बिजिरनो हागोन। ओ नोंथाङा जि आंनाव सोंबाय बिजाबखौ जोंनि जिउआव मानो नांगोन होननानै। थारैनो दिनै बे गोबां बेबायदिनो सावरायजाथाव दिनै मोनसे आयदा।
औ औ।
दिनै नोंथां जों बिजाब होनना बुङोबा दिनि गियाननि फुंखा होनना बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां? दिनै बिजाब खौ फरायनानैसो दिनै जों सुबुं बा जों मानसि माहारिया गियान मोनो नङा होनबा नोंथां? दिनै जोङो दिनै जोङो बेबायदिनो उन्दैनिफ्राय दिनै जोङो स्कुल फरायो नङा होमबा नोंथां दिनै जों स्कुलाव बेबायदिनो जों बिजाब फरायनानै फैगासिनो दिनै जों उन्दैनिफ्राय गिदिरसिमहालागै दिनै जों फरायना फैगासिनो। दिनै बिजाबखौ दिनै जोंनि जिउआव मानो नांगौ होनना बुंबा दिनै नोंथां बिजाबनि दारैसो दिनै जों जोंनि जिउआव जों गियाव मोनो नङा होमबा नोंथां? दिनै जों बिजाब फलाय फरायब्लासो दिनै जों बिजाबखौ बेबायदिनो बिजिर अब्लासो बिजाबाव मा दं मा गैया बेखौ जों नायब्लासो दिन जों गियान मोनो नङा होमबा नों थां? दिनै मा दिनै मानसिया गियान आरजिनो हानायनि गुदियानो जाबाय बिजाब नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां।
दिनै जोङो बिजाबनि दारै जोङो गोबां बेबायदिनो गियान मोननो हायो मानो होनना बुंबा दिनै बिजाबबो गोबां रोखोमनि दङ नङा होमबा नों थां।
औ औ औ
दिनै जों बुंनो थाङोबा दिनै जोंहा बिगियान बिजाब दङ। दिनै जोंहा सानखान्थि बिजाब दङ दिनै जोंहा बेबायदिनो राज रांखान्थि बिजाब दङ दिनै राजखान्थि बिजाब दङ, थिग बेबायदिनो दिनै आरोबावसो दिनै बुंनो थाङोब्ला दिनै जोंहा बेबायदिनो गोबां गोबां बेबायदिनो बिजाबफोर दङ नङा होमबा नोंथां दिनै जोङो बैफोरबायदि बिजाबखौ दिनै जों फरायब्ला दिनै जोङो राजखान्थिनि बिजाबखौ फरायबा दिनै जोङो राजखान्थि बेखौ बुजिगोन नङा होनबा नोंथां? दिनै राजखान्थिखौ बिदिनो माबादि जायो माबायदि राजखान्थिया सलियो बा राजखान्थिखौ बेबायदिनो माबायदि खालामनांगौ बेफोरखौ जोंनि जोङो गियान मोननो हायो नङा होमबा नोंथां? आरोबावसो जों जुदि रां खान्थिनि बागै जुदि जों फरायोबा दिनै जोङो रांखौ बेबायदिनो माबायदि आरजिगोन बा रांखौ जों माबायदि बाहायगोन रांखौ जों माबायदि बुथुम नांगौ बेफोरबायदि माने जोङो गियान मोनो आरो नङा होमबा नोंथां? आरो दिनै जोङो बि गियान बिजाबखौ फरायबा दिनै जोंनि मोदोमनि बागै जों गियान मोनो नङा होमबा नोंथां? दिनै जोंनि मोदोमा बेबायदिनो माबे अंग'आ माबे अंग'जों नांथाबना दङ बा जोंनि बेबायदिनो ब्रेइना दिनै जोंनि गासैबो मोदोमखौ माबायदि सालायो बेफोरबायदि माने गासैखौबो गियानखौ जोङो दिनै जोंनि जि बिजाब फरायनायनि दारै जों मोननो हायो नङा होमबा नोंथां? बेनिखायनो आं सानो आरोना नों थां दिनै बिजाबा जों साफ्रोमबो सुबुंफोरनि माने देरसिन लोगो आरो। मानो होनना बुङोबा दिनै बिजाबा बिजाबा जोंखौ जेबो खहा खालामा दिनै बिजाब फरायनाया जोंनिफ्राय जेबो बेबायदिनो नस्थ' खालामा नङा होमबा नों
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
नाथाय बेराफारसेजों दिनै बिजाब फरायनाया दिनै जोंनि जिउआव बेबायदिनो नांगौ गियानखौ होयो दिनै जोंनो बुजिनो हानाय बोलोखौ होयो नङा होनबा नों- दिनै जोङो बुंनो थाङोबा आथिखाल- आथिखालनि जि मरदान बा बिगियान जुगाव नोंथां दिनै जोंहा जुदि- बेबायदिनो बिजाब बिजाब फरायनाया जुदि जोंहा हुदा गैयाबाबो जों जुदि बिजाबखौ फरायाबा बा जों बिजाब- फरायनो रोङाबा आं सानो दे नों थांङो जों दिनै आथिखालनि बिगियान मुगायाव दिनै जोङो बेबायदिनो थावरिनो हानाय नङा होनना सानो आरो आंङो-
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ-
ओम मानो होनना बुंङोबा दिनै जोंहा गोबां बेबायदिनो गोदान गोदान टेक्न'लजि फैबाय! गोदान गोदान बेबायदिनो मेसिनफोर फायगासिनो बेबायदिनो गोदान गोदान बेबायदिनो- दिनै आइजें आयला फैगास नङा होनबा नोंथां- जेराव दिनै जोङो बिजाब- फरायनो रोङाबा जेबा जोंहा जुदि जेबो सोलोंथाइयानो गैयाबा जुदि जोंहा जेबो- बेबायदिनो रोंगौथियानो गैयाबा दिनै जोंङो- फोरखौ माने बैफोरखौ दिनै जोंङो सालायनो हानाय नंङा नङा होनबा नोंथां बा बै फुरखौ दिनै जोंङो- अपारेट खालामनो हानाय नंङा नंङा होन--बा नोंथां बेनिखायनो आं सा सानो दे नोंथां दिनै जि बिजाब फरायनाया जों साफ्रोमबो सुबुंनि थाखाय माने गोबां गोनांथार आरो- गोनांथार दिनै जों साफ्रोमबो बेबायदिनो सानफ्रोमबो दिनै सानफ्रोमबो दिनै- जोंङो जि हायो एसे जोंनि- जि बेबायदिनो फ्रि टाइम मोनब्ला बा बेबायदिनो ओरैनो हेंगारनाय सम मोनब्लाथाय आं सानो जे- जोंङो बैफोर समखौ माने ओरैनो हेंगारनो नांङा जों बेफो- समाव बेबायदिनो जोंङो बिजाब फरायनांगौ दिनै जोंङो बेबायदिनो निउस पेपारफोर- फरायनांगौ दिनै जोंङो बेबायदिनो गोबां रिपर्टसफोर फरायनांगौ-
औ औ।
सानो दे दिनै बेफोरखौ दिनै जोङो फरायनो थाखाय दिनै जों बिजाब बाख्रियाव थांनांगौ गोनांथि नंङा होमबा नोंथां! दिनै जोंङो बिजाब बाख्रि- याव बेबायदिनो गोबां बिजाबफोर मोननाय जायो! बेनिखायनो आं सानो दि जों साफ्रोमबो सुंबुं- फोरा जोंनि जिउआव बेबायदिनो सानफ्रोमनि जिउआव बेबायदिनो एसे एसे सम जोंङो दिहुननानै- दिनै जोंङो गावनि न'खराव दिनै जोंङो बिजाब गैयाबाबो दिनै जों बिजाब बाख्रिफोराव थांनानै जों बिजाब- फोरखौ दसे दसे फोरो फरायनानै जोंङो माने गियान लानो हायो होननानै आं सानो आरो नोंथां!
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ!
नोंथां आंथ' बिजाबनि बागै एसेबां फोरमायनाय फोरमायबाय आंबो सानो दे नोंथांङा बिजाबनि फारसे- नोंथांङा मा सानो बेखौ एसे मान नोंथाङाबो फोरमायना होदो!
औ नोंथां दे बिदिब्ला आंबो जागायनोसै नोंथां ओ नोंथांङा दि मोजांङैनो आं बिजिनानै होलांबाय नाथाय आंनाव बांद्राय- बेबायदि बिजिना होनो हानाय गियानबो गैया जानो हागौ! थाय आं हानायमानिखौ सेस्था खालामनोसै आरोना नोंथां जेनेबा जोंङो- बिजाब होनोब्ला ओ मानसिनि गियानखौ बेखेवनानै होग्रा- बिजाबा जेनेबा जोंङो बिजाब फरायाबाथाय जोंङो सिदायै नु- खायो जेनेबा जोंङो जिउखौ दाखां दानि जुगाव जिउखौ दाखांनो थाखाय- बिराद गोब्राबखासै आरोना नोंथांओ जोंङो सरासनस्रा बिज- बिजाब फरायनायाव जोंङो जोनोम जाजेननिफ्राय इउ कि जि जेनेबा- गोलै फोरनि जेनेबा ए बि सि डि- अ आ बेफोर बायदिनिफ्राय जोंङो सालायफोरखौहाय गेउफोद होनाय जायो आरोना नों- आं बेफोरनिफाय फरायै फरायै फरायनानै जोंङो जोबनाय गैयै- बेफोरबायदि थैब्लाबो जाहाथे जोबहैब्लाबो सुंबुंङा जोब- फैलाबो बियो जोबहैया आरो ना फो फोजोबहैनो हाया आरोना सासे सुंबुंङा फरायब्लाबो! बेबायदि आरो बिजाबा ना दंङैनो दं दंङैयानो दं आरो बिराद- गोनांख रावफोर गिदिर गिदिर सुबुंफोर- ना गालांनाय बेफोरबायदिनि खो गिदिर गिदिर खोथाफोर- खौहाय जोंङो मोननो हायो आरो मोननो हायो आरो- रो जोबनो थांङा आरो नोंथां बिजाब फरायोब्ला बेबायदिनो जोंङो बिजाब फरायनाय बिजाब फराया जेनेबा बिजाब फरायामोनब्ला जोंङो दाहालागै बेबायदिनो गिदिर गिदििर न' बां जेनेबा गारिफोर दिहुनो हानाय गिदिर गिदिर ओ रक केेट बायदिसिना मबाइल बेफोरबायदिखौ जोंङो लेखा बिजाब फरायामोनब्ला जोंङो दासिमबो दिहुननो हानाय नंङामा आरोना नोंथां बिजाबानो बेफोरखौ बे फोराव गासैखौबो फराय दिन्थिफुंदों आरो गोबां रोखोमनि बायदि ओ सोमोनांथाव खामानि खौ मानसिनि गियानाव सोनानै होदों आरोना नोंथां
नंगौ नोंथां नोंगौ।
औ न बेबायदिनो बिजाब फरायाब्लाथ' जोंङो नुखाबाय सिदाय दानि जुगावहाय थांना थानाया गोब्राब नोंथांङा दहाय बुंलांखाबाय जोंङो बिजाब फरायनायनि गेजेरजोंनो गोबां रोखोमनि मेडिसिन जेनेबा दानि जुगावथ' गोबां रोखोमनि बेमारफोर फैयो। बेफोरखौ जोंङो सोखानो थाखाय मेडिसिन नांगौ जायो बे बेफोरखौ जोंङो फरायनो फरायनानै बिजाब फरायनायनि गेजेरजोंनो जोंङो दायो गोबां रोखोमनि बेमार आजारफोरखौ जोंङो दायो गोबां रोखोमनि मेदिसिनफोर बानायनानै दायो फोजोबनानै लानो हादों आरो ना गोबां रोखोमनि फोरखौ नोंथां औ बेबायदिनो जोंङो बिजाब फरायनायनि गेजेरजों मानसिया जौगायै जौगायै जौगाबोनाय दायो गोबां रोखोमनि जेनेबा रबट होननायफोरबो गोबां रोखोमनि गोबां हादरनावहाय जोंङो दायो नुनो मोनसै नोंथां बेफोरो बिगियाननि बेराद
मोनसे मदद होनाय मोनसे बिजाबनि मदद दंङो आरोना नोंथां नोंथा आंथ' बारा गोलाव बुंनो सानाखिसै नोंथांङा आरो बिजिनानै होनो हाबावगोन नामा नोंथां।
औ नोंथां नोंथांङाबोथ' थारैनो दिनै बिजाबनि बागै नोंथांङाबो फोरमायबाय दिनै माबायदि बिजाब उन्दैनिफ्रायनो बा एल के जिनिफ्रायनो जों जेरैदि सोलोंबोबाय बेबायदिनो नोंथाङा आरो बुंबावबाय जे आथिखालाव दिनै जोंङो बिजाब जु जुदि जोंहा फरायनाय हुदा गैयाबा जोंङो जुदि बिजाब फरायनो रोंङाबा दिनो जोंङो जि आथिखालनि ओंखारनाय गोदान गोदान जेरैबायदि जि टेक्न'ल'जिनि गांखंनि दारै ओंखारनाय बेफोरखौ दिनै जोंङो अपारेट खालामनो हाया होनना नोंथांङा थारैनो बुजाय जि बुजायना होबाय बेनिखायनो आं सानबावो दे आंङो जि बिजिर बावनांगौ दं बेयाव गैला होननानै आं सानो नाथाय आं नोंथांखौ बेखौसो बुंनो सानो जे दिनै जोंङो बिजाब फरायाबा दिनै जोंङो थारैनो गियाननिफ्राय दिनै जोंङो जानगारलांगोन नंङा होमबा नोंथां दिनै मा बुंनाय बायदि जों बिजाबखौ फरायनानैबो दिनै फरायस'नानैबो माने जोंङो जोंसो बेबायदिनो बे बुहुमनिफ्राय जानगारलांगोन नाथाय बिजाब बिजाबा जाहाथे फरायनो आरो थाबावलांगोन होननानै नोंथांङा जेरैबायदि फोरमायबाय थारैनो बे नंगौ नोंथां। दिनै जोंङो गियानखौ जों बिजाबनि दारै मोनो नंङा होमबा आरो दिनै जों बे गियानखौ माने जोंङो लाख'जोबनो हाया आरो नोंथां आरो दिनै बै बिजाबफोराव थानाय जि गियान बे गियानफोरखौ जा जाहाथे जोंङो बेबायदिनो लाख'जोबनो हानायनि थाखाय आं सानगोन जे दिनै जों साफ्रोमबो बेबायदिनो गेदेर गिदिर सुबुंफोरनि जि लिर लिरलांनाय बिजाब दोङो नंङा होमबा नोंथां बेबायदिनो गेदेर गेदेर गेदेर गेदेर सुबुंफोरा गावनि जिउआव बेबायदि माबायदि जाफुंसारनाय बा बिथांमोना मा बादि गियान आरजिदोंमोन ओ बिथांमोना मा बायदि? बिदिनो मोजां मोजां सानोमोन आं सानो जे दिनै जोङो बिजाब फरायनाय हुदाखौ जों खालामोब्ला दिनै जोंङो सा बिथांमोना जेरैबायदि जि जिउआव जाफुंसारनो हादों आंबो सा सानो जे जोंबो बेबायदिनो बिथांमोननि जि लिरलांनाय बिजाबखौनो फरायनानै बिथांङा माफोरबायायदि बिथांमोना माफोरबायदि प्रब्लेमफोर फेस खालामनांगौ जादोंमोन बिथांमोना बेबायदिनो माफोरबायदि बिदिनो प्रब्लेमसफोराव माफोरबायदि सलुसन दिहुनदोंमोन आं सानो दि जोंङो बिजाब फोर जाहाथे जों फरायबाय थाबाथाय जोंनि जिउआवबो दैनिक जिउआवबो दिनै जोंहाबो गोबां बेबायदिनो समस्या दुखुफोर फैयो नङा ओमबा नोंथां आं सानो दे दिनै बैफोरबाय बिजाबखौ फरायनानै जों जि गियान मोनगोन बे गियान फोरदोनो आं सानो जे दिनै जोङो जोंनि जि समस्या बा जोंनि जि प्रब्लेम बा जोंनि जि आंखाल बा जोंनि जि दुख खुनि सम बा जोंनि जि बेफोरबायदिनो जि खैफोदनि सम बेफोरखौ आं सानो जे दिनै जोङो बिजाब फरायनानै जों बिजाब फरायनानै जों गियानखौ लानानै दिनै जों बेफोरबायदि माने समस्याफोरखौ दिनै जों सुस्रांनो हागोन आं सा सानो आरो नोंथां दाथ' आं नों नोंथांनाव बेखौसो सोंनो सानदोंमोन नोंथाङा ओरैनो मा फोरबायदि बिजाबखौ फरायनानै नोंथाङा मोजां मोनो?
आंथ' माबा बिजाबफोरखौ मोजां मोननाया मोनथामसो दङ मोजां मोजां मोनो जेनेबा जोङो आङो सल' सल'फोर गिदिर गिदिर सुबुंफोरनि सल'फोरखौ फरायनो मोजां मोनो। आरो बेबायदिनो जेनेबा साइन्सनि बागै मोजां मोनो।
अ नोंथां औ
आरो बेबायदिनो इंलिस ग्रामारफोरखौ
औ नोंथां औ औ थारैनो मोजां।
बेफोबायदिखौ फरायनानै जोङो बिराद माने
नोंगौ नोंथां।
गोबां रोखोमनि ओ थाखोमानानै थानाय बाथ्राफोर आरो माबायदियाव माबे मोनसे सेन्टेन्सखौ बाहायोब्ला माबायदि रायलायनांगौ बेफोरबायदिखौ खौ आङो ओ मोननो हादों आरो ना माखासे बिथिङावहाय नोंथां।
नंगौ नोंथां नोंगो नोंगौ नोंगौ नोंगौ।
खौ माखौ फरायनो मोजां मोनो नोंथाङालाय?
नोंथाङाबो बुंनाय बायदिनो आंबो थारैनो बेबायदिनो साइन्स साबजेक्टफोरखौ फरायनो मोजां नाङो। बे बेफोरबायदिनो रांखान्थि साबजेक्टफोरफोरखौ फरायना मोजां नाङो जाय खौ इक'न'मिक्स होनना बुङो आरो बेजों लोगोसे पलिटिकेल साइन्स खिथ बिजाब फरायनानै गोजोन्नाय मोनो आरो नोंथां दिनै आङो बेफोरनिफ्राय गोबां बेबो बेफोरबायदिनो जोंनि ओ जि इक'न'मिक्सनि बागै आङो माने गियान मोननो हादों बा जोंनि पलिटिकेलनि बागै आं गियान मोननो हादों आरो बेबायदिनो दिनै आथिखालनि जि मडार्न जुगनि जि बेफोरबायदिनो डेभलपमेन्ट बेफोरखौबो आं माने साइन्स साबजेक्ट फोराव माने फरायनानै दिनै गियान मोननो हादों आरो नोंथां अब्लाथ' नोंथां जोङा समा समाबो जाबाय दिनै जोङो जोंनि जि बिजाबनि बागै जि लायरायनायखौ आं सानदों जोङो बेयावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां जागोन दे। बिदिब्ला दोनथ'लायसिगोन नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।